हेलौ
हेलौ खोनायाखै ना?
औ खोनाबाय दा
औ नै माबाया साबमिट जायाखैमोन थाबनो।
अ साबमिट जाबाय दा?
औ जाबाय।
थिगानो
औ
खनब्रै खनब्रै खनब्रै राय रायलायबाव नांगोनना।
आंनिया ना
अ
औ दासो खनसे जादो
अम
ओरैनो नोंथ' ओ खैथासोआव मोननाय नोंङो माबाखो बे टासखौ प्रजेक्टखो
प्रजेक्टखौथ' आं दहायनो होदोंमोन सासेया माबाया ओ बे ग्रुप एडमिटआ
औ
मोनदोंमोन आं ओमफाय मोननायनि उनाव ओमफाय मा होनो टाइमबो मोनासै आं दुब्लियाव दंहैयोमोन।
औ आंनाबो एसे दिडिस्टार्ब जायगायाव दंमोन नालाय।
अम
कल खालामनो मोनाखैमोन ओय सासे कल खालामदोंमोन आं आरो बेलेग जायगायाव दंमोन।
अम अम
नै दासो एसे फ्रि टाइम मोननायखाय
थिगानो ओरैनो मा मावो दा बोथोरा दिनै सान्दुं दुंदों
दुंदोना
अम
ओ जोंनियाव बो नै दानिसो अखासे थाइफ्रि फ्रामदोंमोन बेसेबा सानदुंनि गेजेरावबो
अम
आरो नै दा गरम सान्दुं दुंफिनलायबाय
अम माइ गायग्राफ्रा अखा हाबा मोजां मोनथारो अखा एसे फ्रि फ्रि हाबा
औ आरो सानदुंजों माजो दैमाखाबो दुंखावजोबो ना।
अम दैयाबो दुङो आरो गोलोमोबो ना।
ओ एकदम गरमानो बांद्राय जादों ना दानिया
अम
ओरैनो मा मावो दा आदाया
आंथ' नों आदा होनबाय दं आं एसे उन्दैसो मानसिया दा डि एल एड फरायगासिनो दं आङो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै
ए
जास्ट नै दाखालिसो डिग्रि कमप्लिट जादों टुइन्टिथ्रि बेद स्नि टुइन्टि सिक्स्थ था जाबाय
डि लेड डि लेडा ओमफ्राय ओरैनो दा खै बोसोर
अम दुइ बोसोर जायो बियो
दुइ बोसोर ना
औ
ओमफाय आं आंनि खोनानायाव टेटखौ पास खालामग्रोनांगौ ना डि लेडखौ पास खालामग्रोनांगौ
ओ माने डिए लेडखौ ङो टु इयार्सनि दिडिप्ल'मासो नालाय बियो
उम
बि डिलेडखौ खालामखांनानैसो नोङो सार्टिफिकेट मोननानै टेटखो लिरनो हायो आरो
अ आवगोलथ दिलेट नांलाया नांलायामोन टेट पास खालामनो हाबानो मास्टार मोनोमोन ना
औ औ गोदोथ देलेटआ बारा मैलआनो गैयामोन नालाय दासो एकदम सिस्टेमेटिक जाजोबबाय
आंनाबो फंबाय सासे दङ बि एस सि पास खालामनाय
औ
दिलेद जों टेटजों पास खालामखादोंमोन ओमफाय दाख्लै दाख्लै खनसे फरिखा जानानै थांबाय नामा बि टि सि आव
ओ टुइन्टि जुनावना
औ औ टुवन्टियइद जुनाव जाना औ औ जाना थांबाय
ओम बि माबानि स्पेसियेल टेट जादोंमोन बर मिडियामनि
औ फंबाया होदों जोंना दा
औ जों होनो मोनदिया बे जा जोंना दडेलिथ कमप्लिट जाथवाखै नालाय
हम हम हम
एप्लाइ खालामनो मोनाखै जोङो
आवगोल दाना मा जाहैबाय दिएलेटजों टेटजों नांथारगौ नांथारगौ आरो ना मास्टार मास्टार सा
औ नों डि एल एड आ मोनसे नै क्लास सिस्टेमसो नालाय सार्टिफिकेट
बेखौ कमप्लिट खालामखांना नों टेटाव ओ पारसेन्टेज मोजां लानानै मेरिट बेसिसाव मानसिगोन आरो साख्रिखो
उम
जोंनिआ आरो नै दा भेकेन्सि दंबाबो मेरिटखौनो दिहुनना होलाना
फंबाया जोंना ए जोंहा फंबाया मोननांगौ बादिमोनां
औ मोजाङैनो लिरदो ना
लिरनायाथ मोजां लिरदों बियो
औ
ओ खोन्थााहरदोंमोन आङो ओरै होननानै
साख्रियाथ मोनोबा मास्टारानो मोजां
मास्तारा मोजांसिन ओ उनाव लासैनोबो ट्रेन्सफर खालामनानै थाफैनो हायो खाथियाव जायगायावनो।
औ खाथियाव मोनखायाबाबो।
खाथियाव मोनखायाबाबो।
ओरैनो दैफोर लोमो नामा नोंसोरनिख्रुइ?
जोंनि जै
औ।
जोंनिखै दैआ लोमा दांलै आदा ओ फंबाय मा होनो भुटान हाजोनिफ्राय फैयोना ओमफाय जोंना बोरि जायगा थारमाने
औ खाथि खाथिफोरसो दैमा गैयाना
दैमाया नैबे फाग्ला फाग्ला दिया होननाय दैमा दङ
अ बेथ गिदिरैनो ना दैमायाथ गैया
ओमफ्राय बगाजुलि ओमफाय अन्थाइबारि होननाय दङ बे दैमा।
बगाजुलिया गामिना ओ दैमा?
बगाजुलिया ओनसोल मोनसे। बगाजुलि बगाजुलि बगाजुलि ओ बगाजुलिजोंनो बेखौनो बगाजुलि दैमा होनना बुङो आरो भुटान हाजोनिफ्रा दै बोहैबोयो नालाय।
एरियायानो बगाजुलि जाहैबाय नालाय।
औ एदिबाजै एके दो ओ एरियानि आन्दाराव बुहुत गामि दङ पन्दद्र' सल्ल'था गामि दङ।
औ।
बे बि होमबा आदाना फंबायना दिलिटआ मा जागासिनो दा?
औ औ नै दा क्लास जागासिनो दङ।
उम उम।
मनदिरानो दंबावो।
अबाव लादों हो?
आंथ' नै हावलियाव लाबाय दङ दायो।
हावलिआव ना?
मिथिगौना हावलिखो?
उम।
ओ बाक्सानि बाहेरायावसो जाहैबाय। बरपेटा जाहैबाय हावलि राजासफोरजाद गिदिरथार मोनसे जायोना।
अ अ अ अ अ बै राज फुजा गिदिर जानाया ना?
औ ओरै रडनि बरपेटा रडनि सिगां।
बरफेथा रदनि सिगां औ।
आंथ' रडआवसो थायो दा न'निफ्राय गोजान जायो नालाय थांलाय फैलाय।
होम। माबायाव थायोना मेन मेन हाववेयाव?
खोनाया।
अ अबाव थायो होनदों?
आंनि बरपेटा रडआव थायो। क्लासाव न'निफ्राय थांलाय फैलाय गोजान जायो नालाय। बि खाथि जानाय बायदि थायो आरो रुमाव।
ओमफ्राय दा रुमावनो दंना?
आंथ' रुमावनो दङ औ।
मोजाङै नाजादो मास्टार साख्रिखौ लानो नाजादो।
नै मा जायो जुजिनायलाय जुजिखानांगोन।
उम मानसिया थांना थानायाव माबा नङा माबा मोनसे मावना जाखानांगोन लाइफआव।
औ।
मास्टार साख्रि मोनबाबो बेलेग साख्रि मोनबाबो मा होनो बेखौ लाइफ स्टाइल होनो नामा?
साख्रियानो आरो जिखुनु जाया साख्रि मोनबानो जाबाय। साख्रिनि थाखायनो फरायखायोना मानसि माखाखौ। सुजिनांगौबो जायो दाथ' आरो बिराद कम्पिटिसननि गोनांथिना।
औ कमपिटिसननि कम्पिटिसननि थाखायनोथ' दा डिलेटबो नांगौ जादों नङा होनबा।
औ गोदोथ' थे एद खौबो ओरैनो नै कलेजफोराव सानदे सान्देआव ओरैनो मोनलाबायोमोन सार्टिफिकेटखौनो।
नोंगौ दे मानसिया रोंनाया बांसिनबाय आरो बिनिफ्राय रोंनायजों रोंनायनिख्रुइ आरो बांसिना बांसिन ओ नोङो कुवालिफाइ जानो हाबासो साख्रि मोनहैसिगोन आरो
औ बांसिननिफ्राय बांसिन मार्क लाखिनो नाजानांबाय।
उम
नङाबा आरो थालांबाय थाबाय।
औ नांनाया जोबनो थांला अभाबा बारा जाबाय मानसिना आंखाला।
ओम
जे